हेलौ।
औ खोनादों।
फ्रि ना नोंथाङा?
औ फ्रि।
आंना नोंजों मोनसे टपिकनि सायाव रायजलायनो सानदों।
औ।
सबाइ ओंख्रिनि
औ औ।
सबाय गथाखौ जोङो हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोनानै बेनिफ्राय सारायाव एवसिगोन आरो ओमफाय बे खौ खांनानै खामफ्लायाव बथलजों फुख्रेमबाय। हुख्रेमखांनायनि उनाव उवालाउ उवालाव खुस्रिबाय गाहेनजों बेखौ बेखौ हुख्रेमनानै संग्रायाव जावस्रोबाय बेखौ उनाव खेरखायाव दोननानै दैजों ओलाव ओलाव सुबाय माइरं बायदि ओमफाय बे सबायखौ सारायाव दैजों सबायजों एवदबबाय आरोना।
उम।
बेनिफ्राय बेखौ बनजों रुसिगोन दसे सम दसे सम आदा घन्टासो गोदौहोनानै खारै होनाय जायो। बेखौ होनायनि उनाव सबाइया जोबोद गोदौवो। बेनि रैखाथिनि थाखाय जाहाथे बियो गोदौफोआरासे थानो हानायनि थाखाय प्लेट गंसे होनाय जायो बेनि उनाव आरो एक घन्टासो गोदौहोयो बेनि उनाव सबाइया रुइबा बेलेग बासनाव सानाय जायो सबाइया सबायाव होनो थाखाय बेदरखौ जोङो माने बेदरजों संनोबा आरो सबायाव होनो थाखाय बेदरखौ जोङो फासावनो सारायाव थावखौ दसे सम दुंहोनानै पियास सेरनाय जायो। बेनि उनाव। दाउ बेदरखौ एवफ्रामो दसे सम। एवफ्रामनानै संख्रि होनाय संख्रि होनाय खननैसो खननैसो बेलथायनानै हालदै होयो आरो बेनि उनाव बानलुखौ थफियाव देनानै होनाय जायो। बे दाउ बेदर एवफ्रामनायखौ सबाय रुनायाव होस'नो आरो एक घन्टासोनि उनाव नाव मस्ला तेजपात होयो आरो संख्रि बायदिसिना बायदिसिनाया नांदोंना नाङाखै साखियो बेनि उनाव माने बियो नांबाथाय मोनसिगोन आरो जानो हासिगोन दा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन हागोनना?
औ आं दायो उ अनलाजों मेवाइजों माबायदि सङो माने बेखौ आं खोन्थानो सानबाय आरो
औ दे
दा माने अनलाजों मेवायाथ' बर'नि माने ट्रेडिसनेल ओंख्रि बेखौ बयबो गोथाव मोनो दा जोङो माने अनला जों मेवाइजों संनोबा गिबियावनो जोङो अनलाखौहायो बे अनलाखौ माने माइरंखौहायो गिबियावनो जोङो बिनि जखासेबां सो दसे सम सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ हायो एसे रानस्रो होनानै बेखौ बेनि उनावहाय देना लानाय जायो आरो गोदोनि दिनावथ' अनला देनाय माबा उवालाव देरनाय जायोमोन आरो दानि दिनावथ' जोंङो थफसिफ्रावसो देनाय जायो आरो मेचिनाव सौवनाय जायो आरो दा जोङो बेखौ देना लाखांनानै बिनि उनावहाय माने जोङो मेवाइखौ फारसेथिं माने मेवा माने बेखौहाय दाना बांसिन बायनानै लाबोयो आरो न'आव बारा थाया बेनिखायनो खायफा न'आव मोनबा लाबोयो न'निहाय माने नों बेसेबां थोनायखाय थोनाय जेसेबां हानानै बेखौ मिजि मिजि हानांगौ मिजि मिजि हाना लानानै हायो एखौ मोजाङै सुनानै मा होनो बेखौहायो सुखांनानै बेखौ एफ्रामना लानाय जायो आरो गिबियावनो। एवना लानानै बे एवनायावनो जोङो माने थावजों एवना लानांगौ जायो बे ओंख्रि खौ माने अदाबाव संनांगौ आरो दानिया दानियाथ' माने गेसावआवसो सङो नालाय आरो बेखौहाय एवनायाव जोङो हालदै संख्रि बानलु माने माने होखाना लायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जेब्ला बे एवनायावनो जोङो जाहाथे बे मेवाया गोखा जायैनि बेवहाय जोङो खारै होनाय जायो आरो एसे खारै नङाबा जोंना अनला ओंख्रिया जाया आरो बेवहाय खारै होनायावहाय जोङो दसे एवफ्रामनानै खोबनाय एवफ्रामनानै बिनि उनाव जोङो बिनि मेवाइनि दैया रानबा जों बेवहाय दै होनाय जायो आरो। जेब्ला बियो गोदौवो ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जोङो बेयाव हायो बै देखानालानाय अनलाखौहाय जों बेवहाय होस'नाय जायो आरो दानियाथ' माने दै होनानैसो गलायना होखायो गोदोनि दिनावहाय माने एग्लुंबाय थानानै बेवहाय होसननाय जायोमोन आरो अन गुन्दैखौ अनला देखाना लानायैखौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
बेवहाय माने होसन्नायावहाय जों माने बे जाहाथे गोदैनि बेखौ माने एग्लिना होबाय थानाय जायो आरो बे गोदौनायावनो जाहाथे माने खारैया मोजां माने बरहा बेयावनो माने होदेरनो हायो आरो। बेयाव हो देरो अब्ला जोङो बानलु संख्रि माने बै मा होनो बे मेगाइ होनायावनो जाखानाय जायो आरो माने बे जों जेब्ला गोदौवो बेखौ माने दस मिनिट एबा फन्द्र मिनिटसो गोदौ होबाय थानांगौ आरो जाहाथे बै मेवाया रुइनायनि। बेवहाय जोङो बे अनला ओंख्रियाव माने फन्द्र मिनिटसो गोदौखांनायनि उनाव जोङो जाहाथे बेयो मोदोमनायनि गंगार दुन्दिया आरो मा होनो बे दुन्दियाफोरखौ जोङो बेवहाय होनाय जायो आरो बे अनला ओंख्रिया माने गोथावसिन जानाय नि आरो बेयाव बेखौ जोङो दानि दिनाव माने जोङो माने गोबां बे ओंख्रिखौ बुरजा संनानै जाखायो आरो माने दानि दिनाव माने दैज्लां बोथोराव बे ओंख्रिखौ माने बांसिन संनानै जायो आरो। दा बे ओंख्रिखौ माने गुबुन जाथिफोरा माने बांद्राय संनानै जानो रोङा जोंनि बर'फ्राल' बे ओंख्रिखौ संनानै जानो रोङो आरो। आरो बे ओंख्रिखौ आथिखालाव माने गोबां सुबुंफोरा माने हटेलफ्रावबो होनायखौ जों मोनजायो आरो। बेनि जोङो मा होनो अनलाखौ गोबां माने बेदर हायो जेरै दाउजों आरो अमा बेदरजोंबो जानो हायो जेनेबा जोङो बे मोदुमफोर बिबार आलु मथर बिदि होननानैबो जों अनलाखौ जानो हायो आरो अनलायाव जोङो अनला ओंख्रिया खारैजोंसो जाथारो आरो खारै नङाबा अनला ओंख्रिया जाया आरो बेखौहाय जोङो माने मेवाइखौ बे अनलाजोंसो बांसिन जानाय जायो आरो बांसिन माने ओरैनो खायसे गोरान एवनाय जायो मेवाइखौ अनलाजों माने गोदो गोदाय आबै आबौ जोंनि आजै आजौमोनाबो बे मेवाइजों अनलाजों जोंनि बे बर'फ्रा बांसिन माने संनानै आरो दा दा आरो आं मोनसे माने नारजि जों अमाजों माबायदि सङो आं बेखौ एसे नोंनि नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय। दा जोंहा नार्जिजों अमाज जों संनोब्ला जोङो गिबियावनो माने नारजि माने फाथोनिफ्रायसो नारजि जायोना लाय माने फाथोखौ फोरानना लायो ब्ला बेखौनो माने नारजि होननानै बुंनाय जायो आरो जोङो जेब्लाना बे फोराननाया गोरान जायो नारजि महर लायो गोरान महर लायो अब्ला जोङो बे नारजि खौहाय जोङो माने ओंख्रि महरै जों जानो हायो आरो बे जों नारजिखौ गोरानैबो जानो हायो ओम जों बांसिन दोलो जायो आरो बे नारजि ओंख्रिखौ माने नारजिखौहाय जोङो अमा बेदरजों बांसिन जानाय जायो आरो नारजि ओंख्रि बे अमा मेजोमजों बांसिन गोथाव जायो आरो बे नारजि ओंख्रिया जोङो माने सं-संनो लायोब्ला नारजिखौ ओमफ्राय नारजिया नारजिखौ जोङो माने नारजियाथ' गोखा नालाय बेखौ माने सोम फासावनो माने खोबना दोननांगौ जायो आरो जोङो हरसे सोमना दोननांगौ जायो खायफाबा दुइ घन्टासो सोमना दोनो आरो बांसिनानो हरसे सोमना दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो बे हरसे सोम सोमना दोनखांनानै बिनि अखानायै जोङो फुङावहाय बेखौ जोङो दैजों सुखन सुखन सुयो सुयो जाहाथे बे बिनि नि गोखाया खारो आरो जेब्ला जोङो बेखौ सुखाङो अब्ला जोङो बेखौहायो रुनाय जायो आरो माने जो जोङो बेखौह बे उनाव जोङो बेखौहायो बेयाव माने नारजिखौ होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय माने खारै होनाय जायो बे रुनायनि थाखाय बेनिफ्राय जोङो बेगा लानाय अमा बेदरखौ जोङो बेयाव होस'नाय जायो आरो नारजि नारजि ओंख्रियाबो जोंना खारै नङाबानो जाया आरो नारजि ओंख्रिया माने गोबाव जाजायो आरो बेखौ माने बुरजा संनाय जाखायो नारजि ओंख्रिखौ माने माने साननै सानथाम जानो हायो आरो दोननानै बियो माने सेवनानै थाङा आरो बेखौ जोङो माने गुबुन जाथिफ्रा बे ओंख्रिखौ संना जानो जानो रोङा आरो जोंनि बर'फोराल' माने बे ओंख्रि खौ गोथाव मोनो आरो संना जायो आरो जेनबा दा जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन दे
औ दे